औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां हेलौ
औ खोनादों
अ नेटवर्क इसु आंना एसे नोंथां
अ दे जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंथाङा फ्रिमोन दा?
औ फ्रि दंथ'यो दा दसे समनि थाखाय
फ्रिबा आं फंसे खोथासो सोंथिनो माने एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन।
अ मा खोथा मोनथाय नोंथां? खोन्था दे।
जाहैबाय माने आबादारि दा नोंथांमोनहाबो आबादारि मावखायो जानांगौ।
ह आबादारि ना हो हो मावो मावो औ मावो।
उम दा नोंथांमोना न'खराव मावोबालाय होनबा मा मा खेथि बारि खालामो न'खराव सालायनो थाखाय
ओरैनोथ' माइबो गायो ओमफाय मैगं थाइगं लकेलबो गायलाबायो गोबां मैगङानो गायो जेरै गाजर जा फान्थाव जा भिन्दि जा सबायबिमा जा बिदिनो गोबां गायबावो आरो दा बुंबा एसे बुरजा बुंनांगोन बुंबाथ' देग्लाय फानलुबो गायनाय जादोंमोन गायनाया नाथाय एसे नुखसान लसाव थांबाय। मा बुंबावनो बोथोरानो माने
बोथोरनिबो जाहैबाय नालाय बोथोरनि गायनाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना आबादारि होनोना जोंनाथ' जोंनि मानसिफ्राथ' आबाद मावनानैनो जाबोनाय गोदोनि आबै आ बौनि जुगनिफ्रायनो जों बेखौ दासिमबो ला खिगासिनो जेनेबा जेरै हमनानै ला माइ गायनाय ना माइ गायो जोङो बेजों बेखौनो जों जाय जोंनाथ' ओंखामासो मेनखा नालाय ओ इदि रुथिफोरजों जों जों जाखाया नाल
औ औ
जोंनि बिबौमोननि जुगावहाय दाजेन मोन दाजेननायमोन बे समावहाय दा नोंगौ नोङा बोरै मिथिनो दा नोंथांमोना होमबा आबाद मावनानैनो न'खर सालायो होमबा ना?
औ मावनांगौ जायो। न'खर सालायनो आन्थाथ' मोनखायो नालाय। दा आं एसे एनै बेजोंनो सलिनांगौ जायो।
जोंनाबो बिदिनो जाहैबाय ज बा बांसिन फ्राय जोंनियाव दा हमनानै बानलु खेथि बिराद सलिदों। दा नों नोंथांमोननिथिं बोरै मिथिया। जेनब बानलु उम नोंथांमोनाव गाय
औ गायनायाथ' गायदों दहाय बुंनाय मथेथ' नुखसानावसो थांना दं दायो। गोबां नुखसान जाना दं माने अखा हाबाय थानायनि थाखाय माने बिबां फोरा एसे माने दुरबल जानानै माखासे थैबाय माखासे एसे बिदिनो मुुलिखौ बोखांनो हायासै एसे लसाव थाना होबाय। थेवबाबो जेबो नंला। बेलेग खेथियाव थांसै होनना गोसो जाबाय आरो न'निफ्राय
जोंनाबो गायदों गायनायालाय बानलुखौ बानलु सिब्र' आरो जोंना बानलु सिब्र' जसो दा नोंथांमोननिया प्रसेसखौ मोनोजनो लुबैदों माने माने मा बोरै माने बानलुखौ बोरै खेथि खालामो नोंथांमोननिया गायजेननायनिफ्राय खानायसिम बोरै बोरै एसे औ आंबो माने एसे लुबैदों माने। आंनि गायनायखौ आं बारा माने एबारनिखौ बारा फस खनजायासैमोन माने।
औ औ औ
हायोबा नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ फान थु गायजेननायनिफ्राय थाइजासिमथ' गोबां गोलाव प्रसेस बे फानलु गायनायाथ' उम बुंङो ब्ला बहुदनो खस्थ' दं माने आरो बेयाव बुहुद हाजिराबो नांगौ फैसा थाखाबो थांबाय थायो माने थानांगौ गारबाय थानांगौ मुलिबो। होबाय थानांगौ भिटामिनफोर होबाय थानांगौ होोबाय थानांगौ आं गाइजेननिफ्राय खोन्थानोसै बार' र' जेब्ला फानलुखौ थ' फानलुखौथ' जेब्ला गायनो आन्थाथ' जावैखानांगोन फार्टनिफ्रायथ' बे जावैनायखौ जोङो सेप्तेम्बर नङाबा सेप्तेम्बर नहले अक्ट'बर मार्चनिफ्राय जावायजेनो जों फानलुखौ
औ औ औ बेखौ
सिगोन बिदिनो आबदालै बुहुद आबदालै दोननांगौ जेब्ला जों जावायो फिसा फिसा माने फिसा फिसा गोरलै गोरलै खि लि हाङोना जावायबा बेखौ बिराद आबदालि दोननांगौ एकदम सानदुं नांसि अखा नांसि बासायनानै दोनथारनांगौ माने खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ अ खोनादों दा अ आं मा मा बुंगासिनो दंमोनथाय अ अखा नांसि सान्दुं नांसि बासायना दोननांगौ बिराद मोजाङै ओमफ्राय बे जावै नायाव मोजाङै लानानै नांसिगोन आरो बिफांखौ